खोनादोंना आंबो खोनादों नोंथां थारैनो
बिदिबा नोंगौ नोंथां आ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं मोन मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानैसो आं फनखो हरदों नोंथांनाव। दा नोंथाङा आ नोंथाङा दं खोनादों नोंथाङा
खोनादों आं नोंथां बुंबायथा
औ औ बिदिब्ला जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जाय माने जोंहा मोसानायफोर दं बा जोंनावहा जों जे जोङो खेराइफोर मोसायो खेराइ बाथौ बेबायाददि दं न नोंथां जोंना? मोसानाय औ औ नंगौ औ बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै आरो माने जोङो जोंथ' बाथौ धोरोमारि नालाय। गाससिबो बर' सुबुंफ्रा औ जोंना औ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बु ख सावरायनोसै बाथौनि बा जों मोसानाय आरो जों खेर खेराइ मोसा मोसानाय जायो बा जोंहा दोरोङारि मोसानाय दं जेरै - नंगौ नंगौ औ गारजा फुजा होनायाव मो सानाय नुयो खेराइ फुजा होनायावहाय मोसानाय नुयो बेफोरबायदि मो मोसानायजों लोगोसे आरो जोंहा दोरोङारि मोसानायफोर दं जेरै सिखिरि सिख्ला मोसानाय, मोसाग्लांनाय, आरो बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु गोदान मेथाइ बे बैसागु मोसानाय आरो देमसि मोसानाय आरो बिदिनो दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाय बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनि आरो बेबायदिनो जों बे मा बे मोसानाय दिन्थिफुंनायफोरखौ जों माब्रै मुलुग दरबाराव जों लांनो हायो। बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसै जों गोबां दा नोंथाङा एसे आ फोरमायनो हागोन नामा जे जोंहा बे खेराइ मोसानाय बा गारजा फुजा मोसानायफोरावहा माबोरै होयो। बेहाय मोसानाय जायो आरो बेयो जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरजों माबोरै लो ब्बा दं आरोना एसे एनैथ' लोब्बा थाखायो बिदि जेरै दामनाय दामग्रा आगजुफोरखौ लोब्बा होनबा मेथाइफोरानो लोब्बा जायो आरोना एसे लोब्बा थायो आरो अ बेखौ एसे फोरमायदो बिदिबा नोंथाङा औ।
जोङो खेराइ होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो बुंनो हायो बे गोदोनिनो जोंनि देरसिन फुर-फुजा होननानै जोङो खेराइ फुजाखौ जों बुंनो हायो बेवहाय मोसानाय मु सुरनाय बेफोरबायदि हाबाफ्रा सोलियो। जेरै जोङो खेराइ फुजाखौ जोङो बांसिनै मेसें बोथोराव जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। जेरै आबाद फोथारनि माइ फोरखौ बुथुमखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्लानाखि जोङो मेसें बोथोर फ्रि टाइम एबा ओ समफ्रा ओ एभेलेबेल जायो अब्ला बै समावहाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा खेराइ फुरजा होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेरै जोङो खेराइ फुजा होनाय समावहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोर नांगौ जेरैहाय जोङो औवाजों बानायनाय माखासे बाथौनि ओ मन्दप बायदिसिना बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो बाथौ मन्दफ' बानायनायनि गेजेरजों जोङो औवानि ल' बाहायथिखौ जोङो नुनो मोना जे जोङो जे थुरि एबा नङाबा जोङो जे जोङो बाथा एबा थांगा होननानै बुङो जोङो बेफोरनि बाहायथिखौबो जोङो नुनो मोनो। जोङो खेराइ फुजाया बांसिनै जोङो दौदिनिनि गेजेरजों जोंहाय जोङो खेराइ फुजाखौ होनाय जायो जेरै जोङो जो-जोंनि जे
जोंनि जारिमिनखौ जोङो नायनानै जोङो बुङोब्ला जोङो मिथिनो हायो जे जे जारा फाग्लाया बिहामजो मंग्लिखौ नागिरनानै जे खेराइ होजेनदोंमोन खेराइआव मोसाजेेनदोंमोन जों बे बेनिफ्रायनो जोङो बुंनानै ओ होनो हायो आरो जेरै बिहामजो मंलिया जेरै जारा फाग्लानि बिहामजों मंलि न'निफ्राय ओंखारलांनायनि गेजेरजों बिथाङा ओ खेराइ फुजा हो-होयोब्ला गावनि बिहामजो मंलिया फैफिनगोन बेफोरबायदि साननानै बिथाङानो सिगांग्रो खेराइ फुजाखौ होनाय जादोंमोन जेरै बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो ओ खेराइ फुजा होनायावहाय बिहामजो मंलि नागिरनाय जोंहाय खाथि सोमोन्द सोमोन्दो दं होननानै जोङो बुंनो हायो। जेरै खेराइ मोसानायावहाय जोङो जि दौदिनाया गोबां रोखोमनि जोङो मोसानाय जोङो नुनो मोनो। जेरै ओ गराय दाब्रायनाय खामाव बारखोनानै मोसानाय थुंग्रि सिबनाय आरो दाउ सिमब्रेनानै थै लोंनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमै जोङो ओ दौदिनि मोसानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेजोंनो लोगोसे माखासे जे ओ दौदिनि होनाय समावहाय एबा दौदिनिया फुजा होखांनायनि उनावहाय जोङो माइनाव एबा लैथो थालानिफ्राय माइनाव लायनाय जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो बे लैथोनिफ्राय जों माइनाव लायनाय माइनाव बोरखांनाय बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो बांसिनै नुनो मोना। मानो होननानै बुङोब्ला जाय दौदिनिया गोबां खस्थ' मोनो लैथोनि ओ थालानिफ्राय माइनाव बोरखांनानै लायनो थाखाय। बेनिखायनो आथिखाल मुगायावहाय मा खालामो बांसिनै लैथो थालानिफ्राय माइनाव बोखांना लायनायखौ जोङो नुनो मोना एबा नुनो बारा नुनो मोनो थांलिया। जोङो गोदोनि समाव जोङो बेबायदि नुयोमोनदि गोदोनि समावहाय मोजां निस्थार गोसो आखुनि जे खेराइ होनाय समावहाय जोङो माइनाव बोखांनो थाखाय ओरैबायदि खालामोन जे माइनावखौ जे लायनो थाखाय गामिनि ओ सोरबा गाहाय सुबुङा लैथोनि थालायावहाय जमा दोनहैयोमोन। नाथाय बे खौहाय दौदिनिया मिथियामोन। दौदिनिया जेब्लानाखि खेराइ फुजा जोबनाय लोगो लोगो बे ओ हाय बुङोमोन जे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनो माइनाव लायनानै होफैनांगौ बेफोरबायदि माइनाव लायनानै होफैनांगौ होननानै बुंङोब्ला बियो ओ गावनि फुजा होनायनि गेजेरजों बियो मिथिनानै लैथोनि थालायाव खेबसेयैनो थब्ल'नानै लायनानै गामिनो होफैनाय जायो आरो बेफोरखौनो गामिनि सुबुंफोरा माइनावखौ एबा माइ बाक्सा माइरं दोनहैनाय बे माइखौहाय लाय लाबोनानै होफैनाय समावहाय बिथांमोना जा गरसे गरनै गोलैयो बेखौहाय लाबोनानै माइनाव हिसाबै लोखि हिसाबै न'फोरावहाय दोनफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन दिनैहाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि माइनाव बुरखांनाय बेफोरबायदि हाबाफ्रा सोलियो जानो हागौ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां बे नोंथां आङो जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलावनो बे खेराइ फुजाखौ होनाय जायो। नाथाय आथिखालावहा, जोंनाव माने दौदिनिनि आंखाल जाहैदों आरोना नोंथां,
नंगौ नोंथां।
औ बिनि थाखायनो ओ एसे बोसोर जाबाय आरो माने बा बोसोरसो जाबाय खोमा आरोना खेराइ फुजा होनो बा बोसोरनि बांबाय नोंथां आं बारा गोसो आव गैला आरो औ बेबायदि खेराइ फुजाखौ जों होला ओरैनो एसेहै होयो आरो ना दौदिनि गैयालाबानो जों, बिदिनो गामिनिनो बा ओनसोलनि सुबुंफोर बा गामिनि ओनसोलफ्रा ज'यै, जों बेबायदिनो जे नियम बा निथि बा जोंहा नेमखान्थिफोर दं आरोना।
ओ खेराइ फुजा होनाय बेफोरखौ जोङो खालामनानै जोङो बिदिनो बोसोराव खनसे जेरै सिगांजो जोंहा आ। ओरैबा जोङो बे सैथो होनना बुङो मास फागुन मासनि सिगां सिगां सैथो मास बे बैसागु मागो बार बारनानै जिथु फेब्रुवारि दान फेब्रुवारि मार्च दानाव आरो ना बे दानावसो जों ओ जोङो खेराइ फोरबोफोरखौ खेराइ फुजाखौ होनाय नुयोमोन आरो ना नाथाय आथिखालावहा,
सैत्र दानाव ना नोंथां।
औ नंगौ फागुन सैत्र दानाव हा होयोमोन नाथाय आथिखालाव, हा बे जाबाय एसे जोंहाथ' आसाम सोरखारा जेब्ला जोंखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि बे नैथि मंगलबार जायखौ जोङो बुङो मागो दाननि नै नैथि मंगलबारखौ जोंहा स्टेट हलिदे फोसावनायनि लोगो लोगोनो, जोंहा बे बाथौ फोरबोनि मुल गासै माने ओ बांसिन ओ जोंनि, फालिनाय आरो ना बाथौ फोरबोखौ जों गुबैयै फालिनाया बे नैथि मंगलबारखालि फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय बे सानखालिनो खेराइ होनाय जोंनि जिथुुबा नेमखान्थिफोर दं बेखौबो बावनाय जाफायो आरो ना। जोंनियाव थायो बेबायदि जाबाय आरोना नोंथां औ औ गोथार बाथौ सानखालिनो आरोना बे बाथौ सानखालि बिदि बेबायदि ओ नेमखान्थिजोंनो जोंहा खेराइआबो, जाफायो आरो आथिखालावहा बेबायदि जाबाय आरो नोंथां। आरो बेनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दं खालामनाय दङ बाथौ खेराइ, फुजा खालामनाय। बा बिदिनो ओ बे माइनाव बुरखांनाय होननानै बुंदों नोंथाङा। बे माव माइनाव बुरखांनायखौबो जोंनि ओनसोलाव बारा नुनो मोनला आरोना आथिखालावहा। आरो बेबायदिनो नाथाय माइनाव बरायनायाथ' दं नोंथां। ए न'खर न'खर माइनाव बरायनाया। बियो माइ फिथाइखौ माइ फिथाइ बुरजा। खौ माने एसे मुथासेसो हानानै, ज'है सोरबा खायफा माखासे न'खरफ्रा बरायो माइनाव, बेबायदिनो माखासेफोरा, ओ माखासे गामिफ्रा गावबा गाव गामि माने गामि मोनसेजोंनो माइनाव बरायनाय बिदिबो नुदों आरो ना। ओ बेबायदि माने बिथांमोना। ओ दुब्लि फोथाराव थांनानै माइ बारियावहा माइ दुब्लियावहा, थानानै ओ एसे मुथासेसो माइखौ हाना लाबोयो आरो बे टाइमाव, फिथाइ थायजेनो आरो ना नोंथां,
ओं खोनादों आं नोंथां।
औ बेखौबो लाना फैयो बिथांमोना। आ लाना फैनानै बिदिनो आ खाम सिफुं जेन जथा सेरजा बे फोर बादि बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरजों आरो मेथाइ खननानै आरो जि गुफुरजों बे माइनि मुथाखौ खानानै खर'आव रुजुननानै जों माइनाव बरायनानै लाना फैयो आरोना न'आवहा बेबायदि आरोना नोंथां। बेबायदि दङ औ आरो बेबायदिनो
जोंना समाबो जाना फैबायमोन नों
औ समा जाबाय नोंथां औ।
औ अब्ला जोङो उद दोनथ'नोसै नोंथां सम उननि समफ्राव बाखि समफ्राव लोगो मोनफिनसिगोन दे नोंथां गोजोननाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
उम दे।